औ खोनादोंना?
अ खोनादों।
अ।
मा खालामदों? खबरा बिदिनो मोजाङैनो।
अ आंबो दंङो ओरैनो लामायाव बेरायनो फैदों।
अ
उम
आंबो फोथाराव थांबाय दं ओंखामखौ जाखांबाय जाखांनानै दा फोथाराव थांबाय दं।
अ मा ओंख्रै जाखो?
ओ माबा ओ ना एवनायसो।
आदसा। आंङो जाथआखैनो र' दासो संगासिनो दं।
ओ
मा ना जाखो?
ना फिथिख्रि।
आदसा।
लांयिआव नांनाय।
उम होनबा बेलेग मोनसे आइदानि सायाव रायलायनोसै आरो ना।
ओ
माने जोंथ' गामियाव दा जेनेबा फुटबल गेलेयो, भलिबल गेलेयो नङा होमबा?
ओ
थ' जों माने बेफोरनि सायावनो रायज्लायनोसै।
उम
अ नोंथांङालाय फुदबलफोरलाय गेले गेलाया?
गेलेयो गेलेनायालाय। दासान्नैसो गेलेथ'नाय जायाखै आरो।
ओ मा मा गेलेयो?
भलिबलबो गेलेयो फुटबलबो गेलेयो।
औ
दा आरो गेलेथ'नाय जायाखै। साननैसोआव नोंथांङालाय गेलेगोन्ना गेलेया?
आंबो गेलेयो भलिबल गेलेयो फुटबल गेलेयो। बिदिनोसै नोंथां औ बांसिनानो गेलेखायो नालाय। बिदिनो गामियाव गेलेनाय जायो आरो ना।
उम
बिदिब्ला माने एसे भलिबल गेलेनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा? माने माबायदि गेलेयो खैजोन गेलेयो बेफोरखौ एसे।
अ भलिबलाव ओरैनो गासै द'जन जायो आरो गेलेनायाव।
औ
द'जनजों गेलेनो गोनां जायो।
ओ ओमफ्राय माबायदि माबायदि देरहानायफोरा माबायदि बोरैजाय थायो।
ओरैनो माबा पइन्ट हिसाबै गेलेनाय जायो।
औ
खेलाखो ओ नैजिबा नैजिबा खरै पइन्ट लानानै गेलेनाय जायो। बेयावनो जायनिया नैजिबा मोनहैग्रोनो हायो बेनो देरहानाय जायो। इदिनो बलखो बुख्लायलायनो हानानै से मार्क सेेर मार्क मोनो। बलखो खोलैलाय खोलैनो हानानै से मार्क से मार्क मोननाय जायो। फोरबायदिनो गेलेलांनाय जायो आरो
औ बायदि पजिसन दोङो माबायदि-माबायदि पजिसननि मानसिफोरा माबायदि-माबायदि जेनेबा गेलेयो से खोथानो हागोन नामा
भलिबलाव ना
औ
ओरैनो
माने माबायदि-माबायदि जेनेबा पजिसननि मासि
अ भलिबलाव ना भलिबलाव ओरैनो माबा थायो ओ लिटार खासे थागोन बल दिखांग्रा
औ
इनिफ्राय काउन्टार खासे थागोन सर्ट बुग्रा खासे थागोन ओमफाय आरो उनखै बुग्रा खासे थागोन
उम
आरो लेबारावबो थायो
औ
इफोरबायदि माबा लानानै गेलेनाय जायो पसिसनखौ लानानै
नोंथाङालाय माबायदि पयसनाव गेलेयो भलिबल गेलेबालाय
आंना
औ
आङो सर्टआव थायो आङो।
सदाव
उम आरो नोंथाङाथ' बुंदोंमोन लिब्र' ना थ' लिब्र'आ माने माबायदि माफोर रुलफोर दं नामा माबानि लेब्र'फोरनि
लेब्र'नि माबायदि
जेनेबा माबायदि रुलफोर जेनेबा माबायदि ओंखारनाय हाबनाय ओरैनो एसे दं नामा
लिब्र'आ ना उम
औ
लिब्र'आ बै सेन्टारनि जायगायाव हाबनाय जायो माबानि गेजेराव ओ सर्ट गेलेग्रानि जायगायाव हाबनाय जायो लिब्र'आ।
औ औ
ओ इदिनो सारफिस ओ माबाया आरो सेन्टार गेलेग्रा सारभिस माबा सर्ट बुग्राया सारफिसाव माबाबाथाय सारभिसाव मोनैनानै सारभिसाव थांबाथाय इनिफ्राय इयो उम मोनसे पइन माबा जाबाथाय माइनास जाबाथाय इयाव हाबना होनाय जायो आरो
औ औ नोंथाङा इदिनो मालाफोर जेनेबा एसे गिदिर लेेबेलाव भलिबलफोर गेलेबाय नामा ना गेलेआखै
इफोरबायदिथ' आं गेलेहैनाय जाथ'वाखै ओरैनो खेला फिसा-फिसायाव गेलेनाय जादो
औ औ
नोंथाङालाय माबायदि माबायदि गेलेखो? भलिबलखौ भलिबल गेलेयोमोन ना?
देदेरबाराखै गेलेाखै ओरैनो गामिफोराव गामि गामि जे गेलेबा गेलेा गेलेयो बिदिनो, बै आंनि माने इउनिभारसिटि थेवबोाने लाङ माने इउनिभारसिटियाव फरायदोंमोन बे
अ अ।
बेयाव एसे जेनेबा जेनेबा इन्टार कलेज मोनसे टुरनामेन्ट थायो इन्टार कलेज, बा
ओ औ
माबानो जेनेबा इउनिभारसिटियावनो इन्टार इउनिभारसिटि थायो। बेफोराव माने एसे गेलेदोंमोन आरो, गेलेनायालाय।
अ।
बेले गेद गेदेराव गेलेनाय जाय औ
उ उ उम
माबायदि मोनो गेलेनानै?
गेलेनोथ' बहुद इन्टारेस्ट मोनो, भलिबलाव
जोंनि बारनाय जोंनि फिटनेस थाखायबो मोजां आरोना। जों बिदिनो माने बुहुत जोंनि माइन्दआबो फ्रेस जायो बुहुत माने लोगोफोरजोंबो जोङो एट्रेकसन जायो बिदिनो बहुत मोजां मोनो आरो खेलेनानै जेनेबा इन्टारेस्ट मोनो।
अ अ खेला गेलेखांनानै मोजां मोनो आरोना। माइन्डफोरखौ फ्रेस मोनो देहायाबो स्ट्रं थायो।
औ औ।
आरो फुटबलखौ खेला गेदेराव गेलेफेरनाया फुटबलफोरखौ खेला गेजेराव गेलेफेरदोंमोन।
औ आंना
उ उ
हेल'।
अ
आङो गेलेयाखैल फुटबल खौ बारायदि। इबो माने एखेयानो भलिबल बायदि आं मा भलिबलाव जेरै गेलेददों। बिदिनो फुखौबो गामियावनो बिदिनो गामि आरो जेनेबा बिदिनो कलेजफोराव गेलेदों आरो गेले
अ अ।
माबायदि मोनो फुटबल गेले नालाय?
फुटबल गेलेनोबो मोजां मोनो, बेबायदिनो जेनेबा जोंनि देहानि थाखाय माने बुथवेबोलावथ' जेनेबा जोंङो खारनाय जायो नङा होमबा? बुहुद खारनाय जायो आरो बुहुते जायो एसे। त' बेनिखायनो माने देहानि देहानि बोलो बा दानि जिथु स्ट्रेन् बेफोरो माने एसे बारायो आरो ना।
उ उ
आरो माइफ्राबो बिदिनो द होननाय
उम
फुटबलाव आरो देहाया बांसिन स्ट्रंसिन जायोना? खारनाय जायो नालाय।
बेेायाव बांसिन सट्रकसिन जानो हायो। खारनाय जायो जालाय गिला गला फुटबल
फुटबलखौ आंबो गेलेयो दा
औ
दा गेलेथ'नाय जायाखै आं सिगां गेलेयोमोन फुटबलखौ
औ औ
खोनादों' दा गेलेथ'ानो जायाखै सिगां गेलेयोमोन फुटबलखौलाय आंबो मोजाङैनो मोनोमोन फुटबलखौ गेलेबाथाय मोजां मोनो बिदिनो देहाफोराबो स्ट्रं जायो खारनाय बांसिन जायो नालाय बेयाव खार खनाय जायो नालाय बेहाफोरा सुद्रुङै थायो बांसिनै मोजां मोनोमोन गेलेनो बिदिनो समनि मिलायनो हायैयाव दा गेलेनाय जायाखै
औ औ औ नंगौ
आ दा मफ्राय जेबो खेला गेलेथाराखैनाा गेलेथ'नाय जायाखै ना दा उ
दासान्दि गेले जायाखोन दे दाखैसो माने आंनाबो माने गोजा इउनिभारसिटियावबो माने एगजाम जोबना फैयो नालाय ओमफ्राय दा आरो गामियावबो गायनाय फुनाय दिन नालाय
ायो
बिदिनो गेलेनाय जाथाराखै
माबो बिदिनो
औ ओमफ्राय आरो फुटबल गेलेनायाव आरो खैजोनसो मानसि नांगोनसै ए खोथानो हांगोन नामा
अ फुटबल गेलेनायावथ' दा जिसेजोनानो जायो गलटि किपार गसे लायो बेजों जिसे जेन जायो आरो एगेन्स् मयाबो जिसे जिसे थाबाय नै बेनिफ्राय हम हेल' ओमफ्राय खोनादोंं हेल'